खुलुमबाय नोंनिसिमबो जोङो दा बे समाव आबहावानि सोमोन्दै रायलायनाय नङाना? औ आबहावा बुङो अब्लाथ' जोङो बिफां-लाइफां जिब-जुनार मानसि बेफोर गासैखौ लानानै जोंहा बे आबहावाया जायो नङा होनबा औ बे आबहावा जायो दिनै औ बेफोरखौ लानानै जोंहा आबहावा जायो। गुबुंले जानो हमबाय। मानो होनबा गोबां सुबुङानो बिफां-लाइफांखौ दानस्रांदों
औ
आरो गारि-मथरनि अनजिमाया बांलांदों
औ
बेनि थाखाय जोंनि आबहावाया टाउन सोहोराव बा बांसिन गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो।
अह
बे आबहावाखौ जोङो गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो थाखायब्ला जोङो बिफां-लाइफांखौ जोङो गोबां गायनो नांगौ औ बे बिफां-लाइफांनि फ्राय जोङो जोंनि हगारनाय कार्बनडाइ-अकसाइड अक्साइड गेसखौ बिफां लाइफांफोर आजावनानै जोंनो लागै अक्सिजेन गेस खौ हगारना होयो औ आरो गोदो बिदिनो सिटिफोराव नोगोर- नोगोरमाफोराव गोबां कारखाना फेक्ट'रिफोर थानायनि जाहोनाव बेबायदिनो आबहावाया गुबुंले जायो आरो नोगोर सोहोराव बेबायदिनो गारिफोरा गारि गरा फोरा गोबांखाय बेबायदिनो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे नोगोर नोगोरमायाव बिफां- लाइफां फोराबो जोबोद खम गोबां जायगा यावनो माने खाथि खाला खाथि- खाथियावनो गोबां न' गोबां गिदिर-गिदिर बिल्डिंफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरनो गाज्रि ड्रेनफोरखौ खाथि खालायावनो बेबायदिनो मैला मुवाफोरखौ गारनायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजों दिनै जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हमदों बेबायदि आबहावा गुबुंले जा खौ जोङो बोखारनोब्ला जोङो बिफां गायनांगोन।
बिफां गायनांगोनाव आरो प्लास्टिक जिनिसफोरखौ औ प्लास्टिक जिनिसफोरखौ माने प्लास्टिक मुवाफोरखौ माने ड्रेन फोराव गारालासिनो माने
ओ जोङो माने प्लास औ गुबुन मोनसे औ डासटबिनफोराव गार गारनानै औ
बेखौ सावनो
प्लास्टिक औ ओमफ्राय प्लास्टिकफोरखौबो माने प्लास्टिकफोरखौ इउस माने बारा बाहायालासिनो माने पेपारफोरखौ बा-बाहायनाया साबसिन आरो प्लास्टिकनि स्राय। प्लास्टिकआ माने हा सिङाव थांबा माने बियो माने बिदिनो औ गुबेंले खालामनाय जायो औ ओम फाय आरो बिदिनो माबा बे सावबाबो माबाबाबो माने बियो माने बे थङाया माने गाज्रि माबायाव फैयो आरो उखुन्दैया
औ नंगौ
औ ओमफाय बिदिनो अबावबाफोर बेरायनोफोर थांबाबो माने ओ बिदिनो जायगाफोरखौ माने जायगाफोरखौ जों फोसाबनानै गारबोनांगौ माने प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव गारबो नाङा माने जोंङो जोंनि आबहावाखौ माने मोजां लाखिनांगौ आरो। होमबासो जोंनि माने जोंनि मानसिफोर बा ओ मानसिफोरनि माबा माने देहा फो राबो माने बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय माने मोजां बारहावा लानो मोनबासो माने मानसिफोरनि बे देहा-देहायाबो माने मोजां थागोन आरो।
औ
औ आजिखालिनि परिबेसाथ' माने गोबां नस्थ' जादों। दैफोरा गाज्रि जालांबाय। प्लास्टिक गोबां बाहायनाय कारखाना बेफोरजोंनो माने गाज्रि जालांबाय आरो मा आबहावाया।
औ आरो बेदिनो हाफोरावबो ओ बे बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायाव गोबां औ हासारफोर बाहायनाय जायो बेफोरनि गेजेरजोंबो दिनै जोंङो जोंनि हा नि हाया गुबुंले जायो। नङा होमबा औ मानो होनब्ला दानि जुग मुगायाव बयबो गावनि आबादखौ साबसिन खालामनो थाखाय बिदिनो गोबां रासायनारि हासारफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मो नो बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ हाया गुबुंले जायो हाया गुबुंले जानायजों लोगोसे बे अखाफोर फैनानै बियो दैमाफोराव बोहैलांनानै बे दैखौबो बिसोर बेबायदि गुबुंले खालामो। औ बे दैफोरा गुबुंले जानायनिफ्राय जोंनि देहाफोरावबो ओ गुबुंले जायो। आरो बेमार आजारा जों जायो बे दैनि औ
स्किनफोरनिबो बेमार जायो आरो।
औ बेबायदिनो खिनाय गोबानाय
औ
डायरिया बेफोरो बे गाज्रि दैनिफ्राय जों जानायखौ नुनो मो नो।
औ
औ
स्कुलफोराव माने माने स्कुलफोराव बिदि आबहावानि बारै माने मोजां फोरोंनांगौ आरो माने आ-आबहावानि बारै माने फोरों-फोरोंनानै माने बे स्कुलाव स्कुल कलेजफोराव मा माने बे मोनसे से आबहावानि मोनसे साबजेक्ट लानानै माने जे स्कुलफोराव माने आबहावानि मोनसे साबजेक्ट दं नालाय बेखौ माने मोजाङै फोरोंनानै माने बे स्टुडेन्ट फोरा माने स्कुलफोराव थांनानै माने बेखौ मोजाङै बुजिनानै फैनानै माने बिदि खामानिखौ मावनांगौ आरो
औ नंगौ। बेबायदिनो फांसे बिफां दानफायनोब्ला बे आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय ओ फांसे बिफां दानोब्ला फांसे बिफांनि जाय जायगायाव जि जि बिफांखौ जोङो दानैनि सिगां जों गायग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो बिफांखौ जोङो दाननाया मोजां नङा होमबा।
औ
औ आरो बे आबहावानि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
माने दानाथ' नै माने ओ जिब जुनारफोराबो माने गोमालांनो हमबाय दा बिफां लाइफांखौबो दा दानजोबो माने मानसिफ माने बिफां गायनायनि जायगायाव माने बांसिनसो दान दानाय जायो जंगलफोराबो गैला बेदिनो जंगलफोरबो खमायलांबाय मानसि फोर माने हादानखौ सिफायनानै थाहैयो बिदियाव माने जोंना माने आबहावा बे बिफां लाइफां बा ओ जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनार बेफोर माने थानो माने जालांनानै माने बिदिनो ओ बिसोर जानो मोनि बिदि जालांबाय आरो जिब जुनारफोरा। बेखायनो बिसोर माने दा जोंगोलनिफ्राय माने ओंखारनानै बिदिनो सुबुं माहारि मानसिफोरखौ माने बिदिनो खथि खालामो आरो
औ नंगौ। बेनिखायनो जोङो बे आबहावाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला जोङो बिफां लाइफां आरो प्लास्टिक बेबायदिनो जाफोर खौ जोङो दाबसे जायगायाव गारनाया जोङो मोजां नङा होमब्ला। आरो बेबायनो प्लास्टिक मुवाफोरखौ बाहायनायखौ जोङो होबथानाया मोजां।
मोजां औ माने जोङो बिदिनो बेफोर जिनिसफोरखौ माने प्लास्टिक जिनिसफोरखौ माने गारनायफोरखौ एसे खमायबासो माने जिखुनु गाज्रि बा फेक्टरि बेफोरबायदियाव बांद्राय बानायनाय बायदि फेक्टरनिफ्राय खुराना निफ्राय ओम माने गाज्रि गाज्रि बे उखुन्दै गनाय बेफोरखौ माने जोङो एसे माने कारखानाफोरखौ एसे होबथानो बा न'खरफोरबा न'फोर गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायफोरखौ एसे होबथाबासो माने जों जयै माने मिलायनानै होबथाबासो माने जोंनि एनभाररनमेन्टआ जोंनि बे आबहावाया माने मोजां मोजां थागोन आरो
औ नंगौ आरो आङो बे बिफां लाइफांनि गेजेरावनो आबहावानि गेजेरावनो आङो नोंथांनियाव ओ मोनसे सोंथि सोंनो सानदों औ बे बिफां लाइफांनि गेजेराव माबे बिफांफोरा जोंनि थाखाय बेसेन गोसा मोनदों। गोब्राब बिफांफोर बिथां बेफोर बिफांफोरनि मुंखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
बिफांफोरनि मुंखौथ' आङोथ' बारा बिदि मोनथिया।
औ
नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बिदिब्ला आं बुंनि ओ बेसेन गोसा बि फोरा सिसु तितासाब साल सिगुन बेफोरो जोंनि थाखाय ओ माने ओ गोनां माने मोननो थाङै ओ आरो बेसेन गोसा औ बेसेन गोसा ओ सिसु बिफांफोरजों आरो बे ओ सिगुन बिफांफोरखौ जोङो हानानै ओ जोङो बाथाम थबखा बानायनानै जोङो न' लुनाय हाबाफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो औ आरो बेबायदिनो ओ बे सिगुन गाम्बारि बेफोरजों मोजां मोजां आरां बिसिना जग्रा सियार बेफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो आरो बेफोरनि ओ बैसांफोरा गोबां बेसेन गोसाखौ जोङो बे हाथाय बाजाराव जों नुनो मोनो
औ औ
औ
औ
दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोङो मोजां औ मिथिनाय मोनबाय
अ आरोसे औ आरो बिदिनो जोङो माने बे जिनिस माबानाय माने इसोर जयै लोगो नांनानै
माबाबासो माने जोंना आबहावाया माने मोजां थागोन
औ बेबायदि जोङो रायज्लायनो खाबु मोननायनि थाखाय
औ
हामबायसै दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोङो दोनथ'लायनोसै ना
औ औ दे औनो औ